औ
औ खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय। ओ नोंथां। नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों।
औ औ
औ आयदायानो जाहैबाय मागो दमासि।
औ नंगौ।
औ' औ मागो दमासि जों जों मागो दमासि होनना मिथि बुंनानै बुजिनाय लेखा जोङो ओ मागो दमासिया जाहैबाय मागो दानाव जाहायो आरो ना।
औ नंगौ।
जों जोबोर गोजां बोथोर आरो
औ
औ बेबायाददिनो मागो दमासि होनना बुङोब्ला जोंनि ओ मागोआव जोङो बेलागुर सावनाय
औ नंगौ नंगौ।
सावनाय ओ फिथा जानाय आखाइ फिथा आखाइ सौराइ बेबायदिनो जोबोर बुस्थु बेसाद जों खावनानै जायो जानाय जायो आरो ना। जोङो मागो दानाव फालिनाय जायो।
औ
आरो बेबादिनो मागोआव जोङो बेलागुर सावनाय होननानै बुङोब्ला ओ बेलागुर बेखौ जोङो औवा आरो बेबायदिनो जिगाब एबा नारा बेफोरबायदिजों बानायनाय जायो आरो ना।
नंगौ।
औ बेयाव बे बेलागुरखौ जोङो बेबायदिनो औवाखौ थिया थिया गायनानै बेनि गेजेराव जिगाबफोरखौ सोनानै बेबायदिनो मोनसे माइहुम बायदि बानायनाय जायो आरोना।
औ नंगौ।
बायदि बानायनानै जोङो ओ बेलागुरखौ जोङो बै मागो दानाव ओ से खालार खालि खोमा ना?
औ ओ जोङो मागो दमासि होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा मा होनो? भेलाघर' सावनाय भेलाघर' सावनाया जोंहा गिबि माने
औ।
ओ मा होनो बेखौ मागोनि से खालारनि सानसे सिगां आरोना दमासि बै सानखालि जोङो भेलागुरखौ सावनाय जायो। औ औ औ दमासि सानखालि जोङो सावनाय ओ सावनाय जायो आरोना जोङो गिबिनो बेखौ बानायबोबाय थाबाय माने जोङो बेनि सानसे सिगां दमासि खालिहाय जोङो जेब्ला मा होनो बेखौ ओ माबा नेयो आरोना। मा होनो जोङो भेलागर सावनायखौथ' जोङो दमासि सोरबा- सोरबा दमासि आथिखालि सावो। सोरबा- सोरबा से- से खालार खालि सालों। जोङो बेफोरबायदिहाय गोबां नुनो मोनो आरो ना। माने जोंहा हायै मा सानावहाय सावो जों बेखौ- बेखौ बांद्राय हमस्लाबनो हाया आरोना। माने खायफायाहाय से खालार खालि सावो खायफाया खायफायाहाय दमासियावहाय सावो आरो ना ओ जोङो जोङो नुनो मोनोदि दमासि सानखालि बिसोरो भेलागुर सेरावहाय भेलागुर बानायो आरोना जोङो नारा एबा जिगाब बेफोरजों बानायोना भेलागुर ओ बेवहायनो जों खाथियावहाय बै सानखालि हराव जोङो ओ बे खाथियावनो न'सा बेफोरबायदि न'सा लुनानै माने हरावहाय जोङो खाना जानायखौ नुनो मोनो आरो ना खाना एबा जोङो माबा जायो माने दमासि खालिहाय जोङो हरावहाय बेफोरबायदिहाय जाबाय -लोंबाय ओ गासिबो रंजाबाय। बे हरखालि बेवहायनो थाबाय माने न'सा जेराव बानायदों न'खानायै फुङावहाय जोङो फुंआवनो जों सिखारनानै गासिबो दुगै लोबै बे भेलागर सावनायखौ जों नु मोनो आरोना। नाथाय खायफाया दमासि खालि नि सावो खायफाया बे से खालार खालि सावो बेफोरबायदिहाय आरोना।
औ
ओ नोंगौ‌
मागो दमासि जायखौ जोङो मागो दानाव फालिनाय जायो। बोसोराव बेबो खेबसेल' फैयो आरोना ओ उम ओ मागो दमासिखौ जोङो बर' सुबुंफोराल' नङा बेलेग हारिनि ओ जेरै अखमिया सुबुं औ बे गोबां सुबुङानो गोबां हारियानो फालिनाय जायो आरोना।
उम नोंगौ।
बेबायदिनो जोंनि बर'आबो फालिनाय जायो। जायखौ जोङो मागो दमासि होननानै बुंनाय जायो।
औ नोंगौ।
जेराव जोङो फिथा, सौराइ, आखाइ बेबादि जोबोर जायो बेबादिनो जोङो खाना जानाय जायखौ जोङो खाना जानाय होनो नङा होमबा? जोङो लोगो नांनानै जायो आरोना बेबादि। रंजा -बाजायै। ओ बेबादिनो जों रंजा बाजा जायो बेबादिनो मागोखौबो जोङो द' स्नि दान बायदि फालिनाय जायो आरोना।
द स्नि सान
औ द स्नि सान दस द दानालगै माने। माने दसानालागै जोङो औ।
फानहालागै जोङो फालिनाय जायो आरोना फालिनाय माने बेबादिनो ओ जानो बेबादिनो फिथा आखाइ सौराइ जानाय बेबादिनो द दानालागै सोलिबाय थायो आरोना जोंनि गामि ओनसोलाव।
औ ओ-जोंहाथ फिथा सौराय होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां फिथाफोर दङ। जेरैहाय दोङो जोंहा। एन्थाब फिथा थावनि फिथा लावदुम फिथा हासुं फिथा बेफोरबायदि। गोबां फिथाफोरखौ जों नुनो मोनो ओ-जों गाहायै फिथाफोरखौहाय। माइरंजोंनो बानायनाय जायो आरो ना माइरंखौ देनानै बानायनाय। जायो ओ-जोङो फिथा जानो थाखाय जोंथ गोबां मुवा बेसादफोरबो नांगौ जायो। जेरैहाय जोंहा फिथा जानो थाखाय जोंहा सिबिंनि गोनांथि आरो ना।
औ औ औ
जोङो सिबिं-सिबिं नङाब्लाथ बोरैहाय फिथा जानो जोङो एन्थाब फिथा जानो। थाखाय जोंहां सिबिं-सिबिंनि। गोनांथि जायो जोंहा ओ-जोङो सिबिं खौबो आबाद मावबाय खायफाया आबाद मावनाय नआव थायो नाथाय खायफाया बायनानै लाबोयो। ओमफ्राय जोङो फिथा जानो थाखाय जोङो ब हाबा माइब्रा माइब्रा माइरंखौहाय जोङो। देनानै गुन्दै खालामनानै बेखौहाय जोङो फिथा जायो आरोना। फिथा सौराइ औ।
ओ बे बादिनोथ जोङो फिथा होननानै बुङोब्ला नोंथां बुंनाय हिसाबै। ओ ओह लावदुम फिथा।
औ
एन्थाब फिथा ओ-हासुं फिथा आरो जों। थावनि फिथा नङा होनबा
औ नंगौ
बेफोरखौ जोंथ नआवनो गावनो बानायनानै जानाय बायदि जाहैयो। आरो ओह बे बादिनो मागो दमासिफोराव जो आलासिफोर फैयोब्ला मोजाङै आलासिफोरखौ सोंनायाव जोङो। ए ओ साहाजों लोगोसे फिथा आखाइ सौरायाइ बे बाददिनो। जाहोनाय जायो आरो ना मागो दमासिफोराव औ मागो दमासि याव नखरसेया बै नखराव बै नखराव बे बायदिनो। बेरायनाय हिसाबै मागो दमासिखौ जानाय जायो आरो ना। बर सुबुंनि गेजेराव औ ओह
थ मा होनो मागो दमासि बेवहाय जोंहाथ जानाय लोंनाय जानाय लोंनायनो बैसागु होननानै मोन। जोङो ओ-मागो दमासियावहाय जोंहा माने गोबां गोजानाव नखरनिफ्राय गोजानाव थाहैनाय सुबुंफोर बेफोरबो मा माने न फारसेहाय फैयो। ओ-नआव फैयो मागो दमासि जानो थाखाय गासै जोंबो। ज खनसे नखरनि गासैजोंबो ज गासैबो ज जालायनानै माने बेफोर बायदिहाय मोखां नायज्लायलाय गाैबो। जायो माने जायो लोङो रंजायो बेफोर बायदिहाय। ओ जोंहाथ' मागो दमासि बेवहाय जोङो जाबाय दिहाय फालिनांगौ बेफोर बायदिहाय जोंहा ओ फालिनायखौ गोबांहा माने गो गोबां ओ गुबुन ओ गुबुन खान्थिजों फालिनायखौ जों नुनो मोनलांग्रासो जाहैबाय माने आगोल जा बेफोर बायदिहाय फालियोमोन बेफोर बायदिहाय दा नंलिया माने दानाथ' जानाय लोंनायनि बैसागु होनना सानो माने मागो दमासि बेबोथ' जोंहा जानाय लोंनायनिनो बैसाग होननानै गासिबो सानो नाथाय जोङो बे बेखौ ओ गोबां जानाय लोंनाय माने जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्ला बिदिनो फिथा सौराइ बेदर फिथाइ बेफोर बायदिहाय जायोना ओ बिदिहायनो जोंहा माने गाज्रि मुवा बेसादफोरखौबो बेफोर बायदि बाहायनो खौ नुनो मोनो फेग्रा मुवा बेसाद बेफोरखौबो जों दाना बाहायनायखौसो बे फोरखौसो बांसिनैहाय बानायनाय बेखौ नुनो मोनग्रा जालांबाय आरोना।
औ ओ बे‌ बादे बेन्थ' मागो दमासिजों लोब्बा थानाय बे बायदिनो जानाय लोंनाय रंजानाय माने बेफोर बायदि बेलागुरु सावनाय। बेफोराव जोङो गोबाङैनो नुनो मोनो जे बेफोरजों लोगोसे जों गाज्रि मुवा बेसादखौबो नोंथाङा बुंनाय लेखा गोबां मानसिखौनो लानाय नुयो नाथाय बे मोनसे ओ मागो दमासि बे मागो दमासिखौ गाज्रिसो खालामदों नङा होमबा?
औ औ नंगौ।
औ बेबादिनोथ' औ। बेबादिनो जों बेफोरखौ एसे खमायब्ला मोजां जायो आरोना। बेबायदि मोजाङै मोजाङै मोजां रंजानांगौ जानांगौ लोंनांगौ औ।
औ औ माने आगोलनि नेम बायदिहाय माने। आगोलोहाय जों माबायदिहाय फालियोमोन नाथाय दाना माने इ बेफोरबायदिनिफ्राय माने इसे आलादायैहाय फालिनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना आलादा माने आगोलना थ' माने बेफोरबायदिहाय भेलागुर सा खौ गासिबो ज' लोगो नांनानैहाय बेलागुर सावो ओ फिथा सौराय न'खर न'खर थांनानैहाय जाहोयो बेफोरबायदिखौहाय जों नुनो मो नोमोन नाथाय दाना माने
फेग्रा मुवा बेसाद बेदर फिसा बेफोरखौसो बाहाय बांसिनैहाय जोंङो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो ना। ओ गोबां सोलायलांबाय माने बेफोरबायदिहाय नुबो थांला जोङो। मागोआवहाय जोङो भेलाघर सावो नाथाय दानि सुबुंफोराहाय गोबाङानो बेफोरबायदि भेलागुर सावनायखौ जों नुनो मोनलिया आरो ना।
औ। हेलौ दाथ' नै नोंथां समाबो जाया नङा जाबाय जोंना।
औ नंगौ।
थाङा जोबोर हेफाजाब होबाय बेनि थाख खाय नोंथांसिम साबायखर थाबाय औ गोजोन्थों नोंथां। औ औ।